ओ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ ओ होनबा दा जोंहा बर'फोरनि जिउ खुंनाय राहाफोर बेनि बागै सावरायनोसै ना नोंथां
औ जागोन दे सावराय जागोन नोंथां
ओ ओरैनोथ' जोङो बर'फोरनि जिउ खुंनाय राहा होनोबा ओ जोंना बर'फ्रा गुबैयै आबाद मावनानैनो जिउ खुंनाय खौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां
नंगौ नंगौ
औ सिगां समनिफ्रायनो जोंना बर'फ्रा जेनेबा आबाद मावनानै जिउ खुंबोदों ओ सिगांथ' बांद्राय बिदि साख्रि जेनेबा सरकारि साख्रि बा बेफोरनि बागैथ' बांद्राय माबा गैयामोन नालाय नोंथां जोंना ओ दा आथि खालाव एसे बिदि साख्रि ख्रि मावनाय मानाया जोंना बांबाय आरो ना। ओ माने बांसिन माबानो रोंबाय नागिरनानै लानो रोंबाय सिगांथ बेबायदि नागिरनानै लानो रोङामोन आरो जोंना गुबैयै आबाद मावनायानो नांथाबोमोन नङा होनबा।
नोंगौ नोंगौ।
औ ओ दा ओ नोंथाङा जोंनि बर'फोरनि ओ जेनेबा जिउ खुंनाय राहाफोर जेनेबा गोदोहाय बर'फ्रा माबायदि जिउ खुंबोदोंमोन बेखौ नोंथाङा एसे बेखेवनानै होदो।
औ जोंनि ओनसोलावहाय बुंनो थाङोब्ला गोदोनि समावहाय बांसिनै आबादजों स सोनारोमोन गोदोनि समावबो जेरै जोङो आबाद मावनानै माइ आबाद बा जोङो गोरान आबाद आबाद खौ जों मोननै रो खोमाव मावो। जेरै जोङो दैज्लां बो बोथोरनि आबाद आरो ओ माबानि आबाद ओ गोजां बोथोरनि आबाद जोङो दैज्लां बोथोराव ओरैनो माइ आ बाद दैजलां बोथोराव ओरैनो जोङो माइ आबादखौ बांसिन मावनानै जायोना। गोदोनि समावहाय आरो बेजों लोगोसे से माखासे मै गं थाइगं मावनाय जायो। आरो जोंङो गोजो माने माबायावहाय बर'फोरनि जोंनि ओनसोलाव थांनानै थानायनि गाहाय राहाया जाबाय जोङो गोजां बोथोर समावहाय दैज्लां बो थोर बायनायनि उनावहाय जोङो बेसर सिबिं सबाय बेफोरखौ जोङो फोनानै माने माखासे रांखान्थि राहाखौ दिहुननानै लायो। लायोमोन बांसिनानो खिन्थु दानि दानि माबायावहाय दानि जुगावहाय जोंनि ओनसोलावहाय माखासे बर'फोरनि जिउ खुंनायनि माखासे राहा लामाफोरा एसे सोलायबोनाय जों जों नुनो मोनदों। जोंनि ओनसोलावहाय जेरै जोङो दानि जुगावहाय जों आबाद मावनायनि सोलायै माखासे मानसिफोरा बिजनेसावबो ओंखारनो खौ माने रोंदों जोंनि ओनसोलावहाय गोजान गोजान बिजनेस जेरै दख दखान होनानै जानाय माखासे दिजिटेल मार एडिटिंनि सायावहाय माखासे माने डिजिटेल मार्केटिं थांबाय नेटवार्क मार्केटिं बेफोरनि सायावहाय बेफोर खालामनानै आरो बे जों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय बिजनेसल' नङा बायलाय फानलायजों लोगोसेयैनो गोबां दानि गोदान जोलैफोर गोदान जोलैफोरा फराय फरायनायाव मोजां फरायनानै दिनै गाव गावबा गावनि माने साख्रि बाख्रि होसोनानै लानो हादों जेरै जों बुंनो थाङोब्ला आर्मि पुलिसफोरनि बेलायावहाय गभमेन साख्रि ओ आ आसाम गभमेन्टनि साख्रियावबो गोबां माने जोंनि ओनसोलावहाय माने गावबा गावनि रोंनायजों माने माबा खालामनो हादों ओ जयेन जानो हादों बेफोर माखासे सोलायनायफोर जोंनि ओनसोलाव नुदों दानि जुगावहाय जोंनि ओनसोलावहाय आबादजोंल' सोनारा रा सिनो गोबां मानसि फोरा बिजनेसखौबो गोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों बिजसनेस लोगोसे साख्रि बाख्रियावबो बांसिनै गोसो होनायखौ नुनो मोनदों आरो आरो बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावहाय न'खरखौ माने गावबा गावनि नखरखौ मोजाङै दैदेनलांनायखौ जोंनि ओनसोलाव जों नुनो मोन्दों दा नोंथां नों नोंथांनि ओनसोलाव बांसिनै आबादनि सायाव सोनारो मानि सायाव बांसिनै माने जिउ खुंनायखौ राहाखौ बांसिनै मानि सायाव सोनारो नोंथाङा
औ औ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनिथिंबो ओ बिदि गुबैयैहाय आबादनि सायावनो सोनारो नोंथां जेरै नोंथाङा बुंदों दैज्लां बोथोराव जेरै माइ आबाद जोंनिथिंजायबो बेबायदिनो माइ आबाद औ माइबा आबाद मावनाय नुयो आरो नोंथां बुंनाय बायदि जेरै गोजां बोथोर दा मेसें बोथोर बोथोराव जेरै सबाय दालि बे सर ओ बिदिखौबो जोंनियाव नुदों नोंथां जेनेबा ओ सिबिं ओमफाय जोंनिथिंजाय मोनसेबो मावो नोंथां जेनबा थेमसि होननाय थेमसि आबादखौबो जाय मेसें बो बोथोराव मावो ओ दानि आरो सिगांनि जिउ खुंनाय राहाफ्रा नों थां बुंनाय बायदिनो सोलायबोबाय नोंगौ आथिखालाव बिजनेस खालामनो सोलोंबाय डिजिटेल मार्केटिंनि बेायाव नेटवार्किं बेफोरनि सायाव गोबां खामानि मावनानै ओ खामानि मावनायखौ नुसै आरो फोर थांनानै थानायनि राहा लामाखौ नानै लानायखौ नुसै आथिखालावथ' गोबां जेनेबा सिगांनि समाव जेनेबा जोंना फरायनायाबो गोबां कमन नङा ना होनबा नोंथां सिगांनि समाव लेखा फरायनायखौ बांद्राय गोनांथि होननानै सानामोन आथिाल नाथाय आथिखालावहाय जेनेबा ओ जुगा सोलायबोनाय नुनो मोनबाय जेनेबा दाना फरायनायाव बांसिनै गोसो होसै सिगांनि जिउ खुंनाय राहा आरो दानि जिउ खुंनाय राहा गोबां सोलायबोनो हमदों सिगांहाय जेनेबा आबाद नि सायाव नांथाबबाबो जोंना गोबांहाय खस्थ'नि गेजेरजोंसो आननासि
नोंगौ नोंथां
ओ जेनेबा जोंना मेसिन फोर बांद्राय बाहायनाय जायामोन गैयामोन गावबा गावनो जेनेबा खस्थ' खालामोमोन सिगांनि समाव जेरेबा आबाद मावदोंब्लाबो ओ जोंना मो मोसौजों हाल एवनाय जेनेबा ट्रेक्टर गैयि आरो जोंना ज' ज'यै हेफाजाब होलायनानै आबाद मावनाय बेफोरखौ नुयोमोन नङा होमबा नोंथां नाथाय आथि आथिखालाव बेखौ नुला आथिखालाव मेसिन जाजोब्बाय जेनेबा जोंना जेबो बांद्राय खस्थ' जाला आरो ना ओ जेनेबा जोंना दा ट्रे क्टर ओंखारबाय माइ हानो थाखायबो मेसिन ओंखारबाय माइ गायनो थाखायबो मेसिन ओंखारबाय आरो जोंना मारा होनायनि थाखायबो जोंना मेचिन ओंखारबाय नङा होनबा सिगां जोंना बुहुत खस्थ'नि गेजेरजों मोसौखौ होयै मोसौजोंसो मारा होनाय नुनो मोनोमोन नाथाय बेबायदि एफाबां मानि खस्थ' खालामनायखौ दा नुनो मोनला आरो सिगांनि समाव जोंना माखासे हासार हासारनि बेलायावबो जोंना सिगांहाय जेनेबा ओ गोबोर हासार जेनेबा बे बिदि बाहायनायखौ नुयोमोन नाथाय आथिखालाव गोबां रासायनिक रासायनारि हासार ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय ओ बिदिनो खालामनाय जायो आरोना जोंनिथिंजायबो नोंथां ओ बेबायदिनो बर'फ्रा जिउ खुंनाय राहाया सिगांनि आरो दानि सोलायबोनायखौ नुनो मोनसै ओ सिगांहाय बांद्राय जौगानायखौ नुवाखैमोन आ नाथाय आथिखालाव गोबां जौगासिनबाय बेखौ नुनो मोननाय
औ जोंनि ओनसोलाव नोंथां बेबायदिनो माबाजों बांसिनै जोंनि ओनसोलावहाय गोबां मानसिफ्रा दासिमबो जाय फोर माने आबादजों सोमोन्दो गोथौयै सोमोन्दो दङ
औ औ औ
बेफोरो माने गोदान नेमखान्थि माने गोदान नेमखान्थिजों गोदोनि फुराना माने फुराना नेम खान्थिखौ गारनानै गोदान नेमखान्थिजों आबाद मावनाय दासिमबो दा रै बांसिनै आबादावबो गोजोमनाय मानसि दङ जोंनि खायसे मानसिहा खायसे मानसिया आबादजों लोगोसे गोबां बिबांनि जेरै आबाद माने आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो बोरमानि आबाद बोरमा फिसिनाय माने बोरमा फिसिनाय बा जोङो मोसौ फिसिनाय जिब जुनारजोंबो गोबां रोखोम रोखोमनि थांनानै थायो जेरै जोङो बोरमा फार्म बोरमानि बान्दो माने माने बोरमा फार्म बानाय फनानै बा जोङो अमा फिसिनानै थांनानै थानायनि राहाखौ दिहुनो आरो गोबाङा गोबाङानो बांसिन जोंनि ओनसोलावहाय माने बोरमा फिसिनानै जोंनि ओनसोलाव बोरमाखौ फिसिनानै गोबां बिबांनि बोरमा फिसिनानै गावनि माने ओ लाख लाख थाखा आरजिनानै गावनि न'खरखौ मोजाङै दैदेनदों जों लोगोसे जोंनि ओनसोलावहाय उमा अमा खौबो जिउ खुंनायनि माने अमा फार्म बानायनानै गोबाङानो माने गावनि जिउ खुंनायनि राहा खौ दानानै लानो हादों बेजों लोगोसे मोसौ फिसिनानै मोसौनिफ्राय गायखेर गायखेर दिरूननानै बा गायखेरखौ फाननानै बा गोबां सुबुङा गाइखेरनिफ्राय जेरै गोबां बायदि बायदि प्रदाक्टफोर बानायनानै जेरै जोङो गाइखेरनिफ्राय पनिर बानायनानै गाइखेरखौ जोङो बुहुत रोखोमनि माने प्रदाक बानायनानै जोङो फाननानै माने गावनि थांनानै थानाय लामाखौबो जोङो नुनो मोनदों जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ माने गाव गावनि थांनानै थानायनि राहाखौ माने गोदोनि माने गोदोनि गोजाम नेमखानथिखौ सोलायनानै गोदान नेमखानथि गोदान नेम खानथिजों गोबां गावबा गावनि माने माबाजोंहाय माने टेकनिकजों बा गावबा गावनि आइडियाजोंहाय रां खामायनानै गावबा गाव गावनि जिउखुंनाय राहाखौ दानानै लानो हादों आरो जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनैनो बर'फोरा गोदोनि बायदि माने गोरिब थाखोनि मानसि जों नुनो मोनलिया खम जाबाय बांसिनानो बांसि नानो थांनानै थानायनि राहाया बयहाबो दंसै आरो ए बयहाबो फोर दंसै आरो जायफोरा माने बांसिनै थाखा आरजिना दं बेफोरो गावबा गावनि माबाखौहाय थांनानै थानायनि राहाखौ आरोबाव गिदिरसिन खालामनो थाखाय गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर बिजनेसफोर खालामनायखौ नुनो मोनसै बेबायदिनो जोंनि ओन सोलावहाय माने गावबागाव थांनानै थानायनि राहाखौ दिरुननानै लायो नोंथां
औ नंगौ नोंथां ओ नों थां बुंनाय ब बिदिनो जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो खालामो नोंथां ओ जोंनि गामियावहाय नोंथां बयहाबो न'खर न'खर बोरमा फिसियो अमा फिसियो दाउ फिसियो आरो मोसौ फिसियो नोंथां ओ बेबायदिनो जिउ खुंनाय राहाखौ नुयो नोंथां जेनेबा नोंथांबुंनाय बायदिनो जोंनिखौबो मोसौ मोसौनिफ्राय गाइखेर नङा होनबा नोंथां बिदिनो जायो जोंनिखिबो आरो लोगोसे बोरमा बोरमायाबो आथिखालाव गोबां ओ बेसेन गोसा जाबाय नङा होनबा नोंथां बेखौ गोबां फिसिनानैहाय फाननानैहाय जिउ खुंनाय राहाखौ नुयो आरो लोगोसे जोंनियाव अमा गुबै जोंहा न'खर न'खर बयहाबो अमा लानायखौ नुयो नोंथां जोंनि गामियावहाय अमा जेनेबा अमा फिसा बिदि होयो आरोना नोंथां बे अमा फिसाखौ फाननानै आथिखालाव अमानि दामाबो गोबां बांबाय नङा होनबा नोंथां बेखौ फाननानैबो जिउ खुंनाय राहा खालामनायखौ नुयो आरो लोगोसे जोंना दाउ दाउखौबो बयहाबो न'खर न'खर फिसियो नोंथां बे दाउखौबो जेनेबा दाउदै एखमबानि समाव जेनेबा दाउदै फानबाय बेफोरखौबो आरो ओ लोगोसे दाउ दाउआबो आथिखालाव गोबां बेसेन बांबाय बेखौ फाननानैबो जिउ खुंनाय राहाखौबो नुसै आरो ना नोंथां आरो जोंना खायफा खायफाहा जेनेबा आथिखालाव बयलार फार्म बिदिबो खालामनायखौ नुयो आरो ना नोंथां बेजोंबो माखासे थांनानै थानायनि जिउ राहा खुंनायखौ नुनो मोनसै आरोना बेनो
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि बिदिनो दाउ दाउखौ गोबां बिबांनि सोरहाबा सोरहाबा दाउ दाउजोंबो मोनफ्रोमबो न'खराव जोंनि बर' न'ख न'खरावथ' दाउ अमायाथ' थाखा खायो फा दाउ अमाखौनो गुदि माने रांखान्थिनि गुदि होननानैनो सान साननानै लाखायो जोंनि बर'फोरा जोंनि ओनसोलावबो बेबायदि बिदिनो दाउ अमाया मोनफ्रोमबो न'खराव दङ आरो नोंथां
औ औ औ
दे होमबा बिदि बाना दिनैनि सावरायनायखौ
औ औ नोंथां दे गोजोन्थों औ औ